मा खालामदों नोंथाङा मा खालामदों ए नै ओरैनो दं जाखांनानै जिरायदों ए देग ग्लाय मा मा मैगं गायखो?
मैगङा बिदिनो जोगोनाथ इसे बानलु इसे
औ
ओम बेफोरनोसै बोथोरनि मैथा इसे ओम
मैथाया बुरा मोजां जादोंना मैथाया मोजां जादों खुनुरुखुम औ
जानो आन्था फाननायनिथ' माबा नङा नालाय
औ
औ न'आवनो जानायनि
औ
ओम ओमफाय नोंस्रालाय देग्लाय बोथोरनि
जोंहाबो माबा ओरैनो भिन्दि बानलु गायदों औ बेनिफ्राय मैथा मैथा बांगाल ओम मैथाया थ' मोननै रोखोमनि दं नालाय गोजा मोन से बांगाल मोनसे औ इनिफ्राय सबाय बिमा जोगोनाद
औ
बेखौ गायजोब दों आरो ओमफ्राय अख खायासो एसे गाज्रि खालामदों
दाख्लैनि माबा हानाया
औ दाख्लैनि अख खा होनाया एसे गाज्रि खालामदों थेवबो मोजाङानो जादों फाथो खुहैदों फाथो ओ फाथो गोखा बे नारजि जाग्राया उखैदों।
बिबोथब फाथो खुबैनाय टाइमाव जि अखा हादों।
औ नोंसिनिथिं बानलुनि दामफ्रा माबायदि बाजारफ्राव माबायदि फाननो हादों? बानलुनि दामा बिदिसै उम गेजेरनिथ' आरो दा बरथमान।
ओमफ्राय ओरैनो लकेल गायग्राफ्राथ' खमानो जायो जोंनावहाय ओमबां
बांसिन ओरै माइनि आबाद उम खालामनाय जायो नालाय उम जोंनि एरियायाव ओरैनो फ्राय उम बेफोर आबादा एसे खम खालामनाय माबायो आरो गायग्राफ्रा औ औ उम बेफोरबायदि आरो गायनाया ओमबा ओमफ्राय आबरफोर गाय गायदोंना गायाखै दा?
आबरा जोंनि नैबे द्रायावथ' गया जोंनि ओरै साहाजों गायो आरो ओरै गामि माख
उम औ गायो जोंनिथिंबो आबरा मोजां जायो।
औ ओरैनो मार्केटआ मायाव दिजे गोदान ना देग्लाय?
देग्लाय किजियाव त्रिस थाखा मोनदों। बांद्राय मोनाखै थामजि रां बेनिफ्राय बिन्दिया आ आसि थागा। किजियाव
बाजारा ओमबालाय मोजाङानो ना बांद्राय गाज्रि नङा।
गाज्रि नङा। बेनिफ्राय मैथाफ्रा मुथा हिसाबसो फानोना। फायखारिफोर लांफैयो जि रांनि मुथाय उम ।
मालाय गाज्रि नङा मोजाङानो बर्थमान औ।
न'आवबो जाबाय थायो आङो दङ' नै दासो ओंखाम जाखांनानै जिरायनानै दङ'। ओंख्रियाबो माबामोन बिदिनो ओ जोगोनारजों
औ।
अमाजोंमोन।
अ जोंना माबासोमोन ओ थास' आथिंजों ना गोरान।
उम। एक्सुलि थाब आ आथिङा बबे माबानाया गोसोमनियाना माबानाया गोथावसिन गोसोम जानाया गोथावसिन थासवथिंना गोसोमजारनिया
आं मोजाङै खेलला लाबावाखैसो फ्राय चेसखौ एखेखौनो मोनफ्रामो ओमफ्राय मोजाङै खेलला लास्लाबनाय जायाखै बेखौ बबे मोनसेया गोथावसिन जायोथाय। जोंना ओरै लकेलाव मोननाया औ।
थास' बिबार मोननायनि सम जानोसैलाय
औ बावथारलालाय ओमफ्राय ओरैनो खोथियाफोर खुबैखांजोब्बाय?
औ। ैबाय ओरैनो मा मा माइ माबाज देग्लायहाय देग्लाय रन्जित बेनिफ्राय औ माबा जोसा
औ औ औ औ। जोसाया ओरैनो जानायनि ना ओरै मार्केटाव लांनायनि?
जा जानायनि माखासे मार्केटाव लांनायनि माखासे
औ औ।
ओम खस्थ' मोनदों देग्लायबो खायसे खुबैया नांगौ समावहाय अखा थाया जेब्ला अखा थाया माबा एवनायनि खामानि मावनायनि बेबस्था मिलाया बिदि जाबाय थादोंमोन देग्लाय उम जोंनावबो बिदिनो।
एखमबा टेकथर माबा मिलाया औ।
फाथोआ। फाथो फुहैबाय। माइसा दांबाय औ औऔ उम उम उम बोथोरनि सिगां हागोरबायना अखाया।
खस्थ' मोनबाव दों
उम उम औ।
ओय खाथिनि जामफै माबानिफ्राय हाखरनिफ्राय दै सारनानै बानायबाय आरो खोथिया थिलिखौ।
औ दा अख खाया एसे सिगां हानानै बे मैगंफ्राबो एसे गाज्रि जादोंना। औ औ। थैला जोबदों। माबा मैथा फ्रा बारा मोजां जायासै।
ओहो।
सबाय बिमायाबो एसे एसे थैबाय।
औ।
अखाया बारा जाबायना भिन्दि भिन्दि आबो थैदों एसे। थेवबो नां नांगौ खिनिखौ मोनदों आरो।
औ औ।
फाननो थाखायबो मोनदोंमोन एसे बानलुआ मोजाङैनो जादों। बानलुयाव फान फानगासिनो खिन्थु र्माकेतआवसो खम आरो दामा।
माबाया कम्पिटिसना एसे बारा जाहैबाय नालाय ओरै गुबुन जायगानि रायजोनिफ्राय सफैनाय साप्लाइ ओरै बिसोरो जेनोबा थाइसे थाइनैखौ एसे खम खालामनो हायो नालाय। ओमफ्राय जोंनाव हनै खस्थ' खालामनायनि एसे माबा थानो नागिरा नागिरा जायो नालाय। औ औ
ओरैनोथ' नोंसिनिथिंबो मोजां जाखादों? जिनिसफ्रा उम औ औ उम।
उम।
बाजारफ्राव फानहैयोना? उम उम औ खाथिखाना बाजारानो?
बाजार खाथि ओरैहाय
उम उम, ओरैनो नोंसिनि ओ नोंसिनि बाजाराव मा मा मैं गं मोनो बांसिनै
मैगंयाथ' गाहायै
उम उम।
जोंनियाबो थायोमोन इनदि बे
औ औ औ उम कलस्टरेजथ' गैला नालाय दोननो उसुबिदा उम। गोबावबो थाला। औ, दस्रानिफ्राय बारबोनाय जायो आरो।
औ औ।
फायखारिफोर लाबोनाय। उम उम उम। ओरै गोबाव दोननानै जानो हाबायमोन जेबो नङा दाबो औ औ। जोंनिथिंबो बिदिनो। आलु। आलुफ्रा। ओरैनो मा मा मोनबावो बाजारफ्राव मैगंआ?
मैगङा लादो ओरैहाय नै दा बर्थमान जोंना हाग्रानि अलदर।
उम।
दा एतसे खम जाहांफिनबावबाय उम दाख्लै समाव एसे सप्तासे सप्तानै
सप्तानैसो सिगां औ बिराद ओंखारदोंमोन आरो अलदर बै माबाया ओ हाग्रा मोनग्राया औ अलदराबो गो गोथावना जानो औ औ जानो मोजां ओरैनो मा मा माजों मोजां जानोलाय? ओ अमाजोंनो साबसिन जाहैबाय अमाजों साबसिना नाजोंबोथ' जाजायो नाजोंबो जाजायो मोजां उम। थिगानो दङ।
औ।
जोंनिथिंबो फाननायखौ नुयो। अलदर फाननायखौ नुयो। फानफैयो। लाबोयो हाग्रानिफ्राय औ औ एसे सिगाङावनो गामि खाथि खालाफ्रावनो मोनोमोन दा औ ओरै हाजो बावखुंग्रि साइडनिफ्राय। ओमफ्राय जोंनावो ओरै रायमना हाग्रानिफ्राय एसे लाबोयो आरो औ ओरै खाथि खालानि गामिफोरनि ओरैनोथ' जोंनियाव। फ्राय औ मोननो नागिरा नालाय उ उ। ओरैनो नोङो लादो जोनावथ' नों टमेट' आबादखौ बहुत खम खालामो बेथ ओरै सोनाबनि साप्लाइ सो जाहैबाय बेंगलफोरनि औ जोंनिथिंबो टमेट'आ खम जायो टमेट' आबाद मावनाया औ बांसिन। नानो आलु। आलु गायनाय जायो। कफि गायनाय जायो औ जोंनिया गाहाय जाहैबाय कफि टमेट' गायोबा हनै जोंना मार्केट आ मोननो नागिरा नागिरा जाथारो औ आरो ओरैहाय दोनथ'नायनिबो बेबस्था गैला औ। बेफोरनो आरोना हमबा औ औ औ दे होमबा दोन्थ'बाय नामा ओं जाबाय जाबाय औ औ दे औ नै बोथोराबो गाज्रि अखा हानाय औ औ दे दे गोजोननाय थाबाय दे दे दे।